हेव औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ जों दायो औ औ नेट प्रब्लेम जादों औ होमबा जोङो आरोबाव सावरायग्रोनि
औ नंगौ नोंथां
नि सोमोन्दैनो एसे
औ औ नोंगौ
होमबा नोंथाङा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे बुंबावदो
औ दा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरा गोबां बोथोर लायै बोथोर गोबां माखासे मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायखौ जों जानो बा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोलोम बोथोर दा बे बोथोराव जोंहा माखासे फिथाइ सामथाय जेरै थाइजौ खान्थाल बा आनारस बा लिसु लिथिखु बेबायदिनो माखासे गोबां फिथाइफोरखौ जानाय नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जेरै मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै केरेला बा खांख्रिखला जिंखा बहल लाव जोगोनार बेबायदिनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बोथोर लायै बोथोर बिसोरो जानाय जायो आरो दा बेनि अनगायैबो जेरै मिथिंगानिफ्राय फ्रायनो मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जेरै दिंखिया बा सिब्रु बा गोबां माखासे मैगंफोरखौ बिसोरो बुथुमनानै जायो आरो। मिथिंगानिफ्रायबो दा ओरैनोथ जोंहा मिथिं गानि मैगंखौ बुथुमनानै जायोब्ला बांसिन मुलाम्फा दङ नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जे हाथाय बाजाराव फाननाय मोनफ्रोमबो मुवा बेसाद बा मैगं फोरानो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। बेयावहाय मा खासे रासायनारि मुवाफोर होनानै बिसोरो आबाद मावनाय जायो आरो। जायखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माने खहा जानो थाङो। बेनिखायनो बर' फोरा बांसिन गामि ओनसोलाव थाग्राफोरा जे गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय मोन नाय बा गावसोरनि न'आवनो रासायनारि मुवाफोर होनानै आबाद मावनायखौ बारा नु नो मोना। थामिनबा गावसोर जानो था खाय बिसोरो आबाद बेबायदिनो सादारनै आबाद मावनाय जायो आरो। औ न'आव गायनानै लायो। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ, ओ नोंथाङाथ' बुंबाय बोथोर लायै बोथोर ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा जानाय लोंनाय बा मैगं थाइगं जा फिथाइ सामथायाइ जा बेफोरखौ बोथोर लायै बोथोर जाहैगोन नङा होनबा? बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गोथाव जानाय ओंख्रिफोरबो दं। जेरैहाय ओ जोंना अ अनला, अन अन ख्रि। अनलाखौ जों ओ दाउ बे दरजों जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
ओ बिनि उनावहाय नाफोरफोरखौ जोङो मै था जों जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो मै था बांगाल होननाय मोनसे मैथा दं बेखौ बियो एसे गोखा गोखा जायो। बेखौबो जोङो नाफोरजों नङाबा ओ बेदर दाउ बेदरफोरजदोंबो जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो आरो औ नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो आरो गोबां ओ मैगंफोर दं। ओ गोबां ओंख्रिफोर दं गोथाव जाग्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओ बेबायदि बिदिनो हाग्राफोरनिफ्रायबो गोबां मैगं थाइगं खानानै लाबोनानै बेखौबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
उनफोरखौ थास' बिथुरि ओमफ्राय धिंखिया सि हिब्रु ओ बेफोर खौ लाबोनानै बिथांमोना संनानै जायो। आरो जोंनि बर' हारि बेनि गेजेराव ओ मेनानि जानाय बाथोन देनानै जानाय बो ओ नेमखान्थि नेमखान्थिनो होनजागोन। बेबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों, औ औ। आरो नाफाम देनानै लायो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा आरो नारजिफोरखौबो बोथोरावथ' मोनबाय थाय नाल लाइ बोथोरावल'सो मोनो बेलेग बोथोरावथ' मोना बेनि थाखाय माने औ बेफोरखौ खानानै जि बोथोराव मोनो खानानै फोराननानै थिननानै दोनो आरो रोना बेफोरखौ औ बे बिनि उनाव उनावहाय जेब्ला जानो गोसो जायो अब्ला अमा बिद दरफोरदो जानायफोरखौ नुनो मोनदों।
औ।
बर' हारि रिनि सुबुंफोरा ओ खारै जानानैबो जोबोद मोजां जां मोनो जेरैहाय अनला अनलाखौ खारै जायो
नोंगौ
ओ आरो सजना बिलाइफोरखौ खा जानायखौ नुनो मोनदों औ आरो रुनानैबो जायो जेरैहाय लाफा लाइ बायदिफोरखौ बान्दा कबिफोरखौ रुनानै जानाय नुनो मोनो आरो आलुफोर खौबो रुनानै बाथोन आ बानायना जानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो आरोबाव गोबां ओंख्रिफोर दं जेरैहाय थास' बिथ'रिफोरखौबो ओ जोंनि ओ हारिनि मानसिफोरा ओ रुनानि सो जानायखौ नुनो मोनो आ रोना बेखौ रुनानैनो लाव लोव ओंख्रि बायदिबो संनानै जायो नङाबा बाथोन बायदिबो संनानै जानायखौ नुनो मोन्दों
नंगौ थारैनो।
उम खांख्रिखला बायदिफोरखौ सावनानैबो बाथोन जानाय नुनो मोनदों। बेबायदिनो भिन्दिफोरखौबो अराव सावनानै जानायखौ नुनो मोन
औ नंगौ थारैनो।
औ फ्राम फ्राम एवनानैबो जायो बे फोरखौ आरो सावनानै जानायखौ नुनो मोनदों।
औ
होमबा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माबायदि ओंख्रि फोरखौ ओ जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों बिखौ बिनि बागै एसे फोर बायगोन नामा
थारैनो। जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेरै मैथाजों ना बा मैथायाथ' मोननै रोखोमनि दं नङा होमबा गोखै एबा मानसेया एसे खाथो जायो आरो जायखौ मैथा गोखा होननानैबो बुंनाय जा यो। जोंनि ओनसोलावथ' ना फोरजों जायोब्ला मैथा गोखैखौनो बांसिन बाहायनाय जायो। आथिखालावथ' थामहिनबा दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर दा बे दैज्लां बोथोराव जों गोबां ना मोननो थाङो दुब्लि एबा दंग' नालाफोराव दा बेफोरनिफ्राय ना मोन उम मोनाब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानैब्लाबो बे मैथाजों संनानै जायो आर रो नायाथ' गोबां मैगंफोरजोंनो जाजायो। नङा होमबा जेरै ना खौ जोङो थाइगिर गोखैजोंबो जायो। बा जोङो आलुफोरजोंबो जानो हायो। माबेबायदिनो टमेटफोरजोंबो जानो हायो जोङो बा खामब्रेंगा फोरजोंबो जानो हायो बेबाय दिनो नाया गोब बां रोखोम मैगंफोरजों जाजायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जेरै माखासे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होनोमबा जेरै जोङो नारजि ओं नारजिजों अमा बेदर जायो बा अनलाजों दाउ बेदर जायो सबायजों साम जायो बा बेनि अन गायबो जोंङो आथिखालावथ गोदोनि दिनावसो बेफोरो मैगंखौ बांसिन जानाय जायोमोन आरो दा आथिखालाव एसे सोलायनो हमबाय जे जेरै नारजिजों अमा बेफोरखौथ सानफ्रामबो जानायखौ नुनो मोनो गोबावजों खेबसेफोरल जानाय नुनो मोनो आथिखालाव आलु दालि सबाय बेफोरखौनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो
औ औ दा ओ बिदिनो ओ दानि मुगायाव सो गोबां सोलायनाय फैबाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आं जोंनि ओनसोलाव जानायफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनि
औ फोरमायनो हागोन नोंथां
ओ जोंनि आं जोंनि न'नि बाथ्राखौनो बुंनोसै दा ओ जेनेबा जोंनि न'आवहाय आइमोना जेनेबा औवा मेवाइफोरखौ थिनना दोननाय औवा मेवाइ फोरखौ बेखौ अमा बेदरजों संनानि जानायखौ नुनो मो
औ थारैनो।
औ बिखौ अनलाबो संना जानायखौ नुनो मोनदों।
औ।
औ बेबायदिनो जानाय लोंनाय होनबाथ गासैबो गोलैजोबो नङा होनबा?
औ नोंगौ थारैनो।
फिथा सावथा फाय फिथा ओ सान ओमफ्राय फिथाइ सामयाइ बायदिफोराबो गोलैजोबो। जोंना बर' सुबुं बर' हारिनि सुबुंफोरा जेरैहाय मागु दमासि, बैसागो बायदिफोराव गो गोबां रोखोमनि फिथाइ ओ फिथा सावथाइ संना बानायनानै जानायखौ औ औ बेफोरखौ नुदों। जेरैहाय औ जोंना बर'नि जोबोद मुंदां खा फिथा हानांगोन बिखौ औ फिथा लावदुम होननानै बुङो। औ बेबायदिनो आरो एनथाबबो दं बेफोर ओमफ्राय सिथाव बायदि बायदि दं। बिनि उनावहाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइबो जायो बोथोर लानानै बो थोर। जेरैहाय दा बायदि ओ दैज्लां बोथोर दाबायदि समाव ओ खान्थालफोरखौ जों बांसिन जानो मोनो। खान्थाल बेनि उनावहाय थाइजौ आरो लिसु बायदिफोरफोरखौ जों बांसि न जानो मोनो। बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरैहाय फिथाइ सामथायनि बेलायाव जोंनि ओ न'आवनो गायनालाय जोंनि हारिनि मानसिफोरा जे रैहाय नारेंखलफोरखौ आरो गय नारेंखल थाइजौ रैमालि थालिर बायदिफोरखौ खौ न'आवनो गायनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
दानि ओ दानि मुगानि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा न'आवनो खमला बिनि उनाव बे बैग्रि फोरखौबो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो।
नंगौ थारैनो। अब्ला नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय नङा होमबा अब्ला जोंना समाबो जाबाय
औ होमबा जोंनि दिनैनि रायलायनायखौ एसेङावनो दोननोसै औ औ औ दे। औ